अ' खुलुमबाय नोंथां
अ नोंथां आङो नोंथांजों ओ नोंसिनि बा जोंनि ओनसोलाव मावनाय आबादफोरनि सोमोन्दै ओ सावरायनो नोंथांजों आखाइयाव लादों ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
अ बिदिब्ला ओ नोंथांनि ओनसोलाव ओ मा मा आबाद मावनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
आबादनि सोमोन्दैथ' आङो एसेबाङालासे मिथिया थेवब्लाबो आङो एसे सावरायनोसै आरो नोंथांजों आबाद होनना बुङो ब्लाथ' जों गामियारि ओनसोल मानसिफोरनि न'खर सालायनि ओ मा राहा होनना मि होखायो जोङो आरो आगोलनिफ्रायनो मावबोखा खानाय
औ नंगौ
थाङोब्ला जोंनि बर' हारिफोरा आबादनि सायावनो सोनारनानै थायो आरो गोबांसिनानो आबाद मावनानैनो जाबोनायखौ जों नुनो मोनो अ बिदिनो माइ जायो आरो माइ जेरै बेनि उनाव मेसें बोथोराव ओ बेसर सबाय खाला गुबुन गुबुन रोखोमनि मावनाय नुनो मोननाय जायो
अ अ
जेरै दैज्लां बोथोराव दा ओ माइनि बोथोर आ माइनिबो बोथोरा सफैबाय दा माइ गायलायसिगोन मानसिफोरा बै माइखौ औ माबोरै मा गायनाय जायो आं एसे फोरमायनोसै आरो बारा रोङाब्लाबो अ माइखौ जों गायनो थाखाय गिबि गिबियावनो जों खो खुथिया फोग्रोनानै लानांगौ आरो
औ
खुथियाखौ फोनो थाखाय जोङो मा खालामो जे ओ माइनि जे बिधान दोनो बै मिथानखौ जोङो बस बसथायाव सोनानै खाथेनानै हाखरफोराव दैखरफोराव गारना दोनो आरो जेब्लासिम बेयाव गाजा ओंखारालासै बै माइआव जेब्ला गाजां ओंखारगोन अब्लानिया जोङो मा खालामो दुब्लिखौ एवना लायो आरो एवो एवनानै मोज मोजाङै मै होना लानानै हाब्रु खालामो आरो मोजाङै औ बेबायदि खालामनानै जोङो जा बस्थायाव सोना दोननाय दोङोमोन बाय गाजा ओंखारनाय बेखौ जोङो बेयाव सारना होनाय जायो आरो आरो दुब्लियाव औ बै दुब्लिखौ जोङो ओ टेक्टर बा मोसौफोरदो एवना लानाय जायो आथिखालावथ' मो मोसौफोरदों एवनाय नुवानो आरो ट्रेक्टरजोनो एवनाय जायो बैबायदिनो एवनानै जोङो सारना दोनो आरो बै खोथियाया रज'नो नांगो आरो मास मोनसे बा देर मास जेरै नांगो आरो मास मोनसेबा मोननै अब्लानिया रज'यो रज'नानै ओ जेब्ला खोथिया देरगोन जौगोन होमब्लानिया जोङो माइखो गायनाय जायो आरो आथि खालावथ' गोबां रोखोमनि माइ नुनो मोननाय जायो आरो गुबुन गुबुन औ जेरै माइब्रा जोसा बे फोरथ' आगोलनिनोखा मावबो होखानाय दा आथिखालावबो जों गोदान गोदान माइनि बिधानफोर नुनो मोननाय जायो आरो औ। जेरै मासुरि रन्जना बेफोर गोदान आरो आगोल जोङो औ बेबायदिनो गायनाय जायो जोंनिथिंजायैबो बेनिफ्राय माइ गायनो थाखाय जोङो दुब्लिखौ आलि दानो। आलि बेयाव होनांगो आरो बेनिफ्राय ट्रेक्टरजों जों फोमोनना लायो दुब्लिखौ मोजाङै हाब्रु खालाम नालाय आरो थरफोरखौ गिबि गिबियावनो खेबसेयाव गोरोना दोनो आरो हाथरसाफ्रा जेब्ला जायो। औ बेनि हराव आरो आथिखालावथ' खनु खेब्रै गाहाम ओ एवनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोङो। सो हाब्रु जायो आरो बेबायदिनो औ बेबायदिनो गायनाय जायो आरो माइखौ नोंथांमोन माबारै गायो?
ए जोंनि ओनसोलावबो ओ बेबायदिनो ओ जोंनि गामियारि ओनसोलावथ' जेनाखि बे थांनानै थानायनि गुबै राहायानो जेन'बा बांसिन मानसियानो जेन'बा थांना थानाय राहा महरै आबाद मावनायखौ सायख'नानै लायो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बांसिन ओ आबाद मावनाय जायो होनोब्ला माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो आरो। बेबायदिनो नै बोथोर जेनाखि दैज्लां बोथोर समावहाय बयबो बांसिन आबादारिफोरानो माइ आबाद मावो बे माइ आबादा जेरै जोंनि ओनसोलावहाय दहला जायगायाव बांसिनै रनजित माइ आबादखौ मावनाय जायो। ओ बिनिफ्राय बै बे ओ बोरि ओनसोलाव आइजंखौ मावो बेनि अनगायैबो ओ जोसा माइब्रा बेफोरबायदिखौ एसे दैयाव गायना होनाय जायो आरो गासै दहला ओनसोलाव गासै रनजित माइखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गायनाय आदबा ओ नों थांनिजों फ्राय मिलायनायानो बा एखेयानो जेनाखि औ गायनांगौ समाव जेन'बा गायनांगौ समा जेब्ला सौफैयो जेन बे समावहाय जोङो जेनाखि जोंनि खोथिया फोगोन माइ जेनेबा माइज्लि जायखौ माइज्लि आ हरथामसो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो बेनि सो ओ बेनि उनावहाय माइखौ गाजा बेरहोनो थाखाय एसे दैनिफ्राय बायजोआवबो खारनानै दोननाय जायो आरो खोथिया थिलिखौ जोङो मोजाङै ओ फोजानाय बायदि मै होनानै जेनबा हाखौ गुरै खालामनानै फोमोनग्लिनानै जोङो ओ बेयाव मै होनानै बे माइखौ लांनानै जोङो फोयैनाय जायो बेनि उनावहाय ओ जोङो हाफोरखौ माइ गायगोन जेरावखि माइ गायगोन जायगा बे जायगाखौ ओ मोजाङै ओ मोसौजों हालेवनानै खारायनानै लागोरनाय जायो बा आथिखालावथ' ट्रेक्टर बाहायो ओ बयबो जेनाखि माइ गायगोन ओनसोलखौ ओ गिबि खेब ओ हाल एवनाय जायखौ खारायनाय बुंनाय जायो खारायनानै लाग्रो बेनि उनाव खोथिया लासै लासै सै जौबोयोबा ओ बेनि उनावहाय हाखौ लासै लासैनो सामार होलाय बर' होलाय होनाय जायो। ओ बेनि उनावहाय जेब्लानोखि खोथिया गायजानाय जायो होमबा बेखौ फोमोननानै गायनाय जायो ओ बेबायदिनो माइ आबाद खौ मावो थिग बेबायदिनो ओ मेसें बोथोरनि समावहाय गुबैयै ओ ओ बेसर आबाद ओ सबाय बेफोरबायदिखौ मावनाय जायो। औ ओ बेफोरखौ माइ हाखांनायनि नि उनाव ओ दुब्लिफोराव सबायखौ फोनानै होनाय जायो। ओ आरो बेसर सरा बेबायदिनो एसे बोरि जायगाफोरखौ नायनानै ओ हालेवनानै ओ बा हासार होनानै बेसर आबादखौ फोनाय जायो। बेनि उनावहाय बेसरा एसे देरोब्ला ओ बेयावहाय माखासे भिटामिन मुलिफोर सारनाय जायो। ओ बेबायदिनो जेलाखि बिबार लायो अ ब्ला ओ बे बिबारा मोजाङै फिथाइ जानायनि थाखाय बेवहाय माखासे मुलिफोर सारो ओ बिनि उनावहाय बेबायदिनो बेसरा फि फिथाइ जायोब्ला आ बा मोनोब्ला बेखौ ओ फुनाय जायो फुनायनि उनाव बेबायदिनो मारा होनाय जायो आरो। ओ थ' नोंथाङाबो माखासे आबाद मावनायनि सोमोनदै मिथिबावोब्ला एसे फोरमायबावदो नामा मा मा आबादखौ मिथियो।
आबादखौथ' बेफोरखौनो मावनाय जायो जोंनिथिंजायबो नों थाङा जेरै दा बुंदों सबाय, बेसर। ओ सबाइखाला फोरखौ खौ एसेबां नुनो थांला दानिया बेसर फोरखौनो जोंनि बे ओनसोलाव बांसिन सिन मावनाय जायो आरो माइ फोरनिखौबो बुंनो थाङोब्ला आगोलाव जेरै माइ फिथाइ जायोमोन जोङो जेबो हा सार होआलासिनो दानिया बेबायदि नङा आरो दानिया गोबां मुलि रासायनारि हा सार बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ
औ एबायदिनो
उम औ दे बुं आङो नोंथांनाव माने माखासे सोंथिसो सोंनो नागिरदों जे ओ नोंसिनि ओनसोलाव जेना-' खि ओ आबाद मावनानै ओ माबायदि माखासे सुबुंफोरा गावनि जिउखौ सुंथानानै दङ बेफोर बेनि सोमोन्दै एसे
ओ बेबायदि बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि गामि ओनसोल बा जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा गोबाङानो आबाद मावनानैनो जाबोदों आगोलनिफायनो दाबो बेबायदिनो आबाद मावनानैनो न'खरखौ सलायो बेबायदिनो नुबोदों आरो जोङो बिथिंजायबो औ बेबायदि जों बोसोरफानि बोसोरफा गाहाम जानो थाखाय जोङो जमायना लायो आबाद मावनानै जेरैहाय औ बेफोरखौ जमायना लायो आरो मावनानै थाव बेबो बेसर मावो थावाबो थाखायो जोंनियाबो द सोरफा गाहामालागै बेबायदिनो औ बेबायदि न'खर सालायनायनि राहा होनजायो आरो आबाद मावनायखौ
औ
औ नंगौ।
दा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ गोबां मानसियानो जेनाखि माइ आबाद मावनानै ओ गावनि जिउ बा न'खरनि ओ गावनि बिसि फिसाफोरखौ खांबोनाय खौ नुनो मोन मोननाय जायो ओ‌ आ‌ जे आबादारिफोरा थ जोंनि ओन ओनसोलाव बांसिनानो माइ आबाद जायो हिसाबै माइ आबादखौ ओ बांसिन नोजोर होनाय जायो। जेनाखि बेखौहाय ओ बोसोरारि जेनाखि खरस सा बे माइ बेखौ माइ आबादनिफ्रायनो दिहरनानै बि बिसोरो गावसिरनि न'खरखौ खाङो ओ औ। बे माइ आबादफोर
औ औ नंगौ। दा जोंनि बेे गायनाय फुनायजोंबो जोंनि आसार खान्थिनि जोबोद सोमोन्दो दोङो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ।
जेरै ओ हालजांख्रा। माइनाव लानाय बेफोर गोबां ओ औ। बेफोरखौ नियमखौ फालिनाय नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
फोर आबाद मावनायाबो जोंनि हारिजों हारिनि हारिमुफोरजों सोमोन्दो दं आरो।
औ
दा नोंथाङा मखर ओ औ दे बुंदो नोंथाङा। आङो नोंथांनाव बे खोथाखौ नो सोंनो सानदोंमोन जेरैखि हाल जांख्रानि सोमोन्दो दा नोंथाङा बुंदों एसे
हाल जांख्रा होनोब्ला जोङो जा आबादखौ जोङो माने माइ गायो माइ गायै गायै जोङो ओ खस्थ' खालामो जिदिना जोंनिया लास जायो गायनाय मावनाय दांनायनि दिना जेब्ला जोंनिया जोबो होमब्लानिया जों रंजा खुसि बे हाल जांख्राखौ फालिनाय जायो आरो ओ माइ गायनो जेनेबा मानसि सि लिंबाय बिसोरखौ जाहोनाय जोङो ना बेदर औ जेसे हायो एसेबां जाहोयो जाहोनानै रंजा खुसि खालामो आरो जों जे एसेबां दैज्लां बोथोर बोथोराव मावनाय खस्थ' बेफोरनि औ औ खस्थ' मावनायनि बेखौ रंजायो आरो रंजानानै जोङो फालियो
औ
औ
दा होमबा नोंथांजों आ जोंनि ओनसोलाव मावनाय आबाद फोरनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय बा नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा नोंथां मिथिनानै लानो हाबाय ओ थ' गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ आंजों द सम होनायनि थाखाय
औ दे गोजोनथों